औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
ओ औ नोंथां।
औ औ। नोंथाङा दायो फ्रि दङ ना?
औ नोंथां फ्रि दङ।
जोंहा होमबा होमबा नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावहाय खोथा सावरायनो हागोन ना?
सावरायजागोन दे नोंथां।
औ औ जोंना होनबा टपिकआ जादों जोंनिया माने ओ बर'फोरनि माने ओ गय फाथैनि सायावहाय ओ बर'फोरनि माने गय फाथैनि सायावहाय माने गय फाथैखौ माबादियै ओ गायनानै माने माबायदियै ओ जोंनियावथ' दायो माने बर' बर'फोरनि गेजेरावहाय माने गय फाथैनि गोबां बाहायनाय दं आरोना। माबायदि बाहायो, मा मायाव बाहायो? बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा।
औ जागोन दे नोंथां। आं जा मिथियो बेखौ होमबा नों थांनो फोरमायथिनोसै। गय फाथै होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियावनो मोनसे मिथिंगानि सम्पद होननानै बुंनां गोन जोङो, जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय। मानो होनो जिबादि बिफां लाइफां ओ गुबुन गुबुन बेसादफोरखौ मिथिंगानिफ्राय मोनो। थिग बेबायदिनो जोङो गिबि गिबियाव मिथियै समनिफ्रायनो आरो जोङो सुबुं माहारिया गय फाथैखौ मिथिंगानिफ्राय बुथुमना लाबोनानै गावनि जिउआव बाहायनो लादों आरो ओंखायनो जोङो ओ खेंसालियै बुंनो थाङोब्ला गयाबो गय आरो फाथै मोननैबो मिथिंजानायनि मोनसे मोनसे सम्पद। मोन आरोखि
सुबुं माहारिया माने मिथियै समनिफ्राय बेखौ ओ गाव न'आव नांगौ जानाय बायदियै न'आवनो गायनानै लाबाय आरो लासै लासै सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहायनो हमबाय बेबायदिनो मानि सु ओ गय आरो फाथै मोननैबो दा जोंनि सुबुं माहारिनि एंगारहायै बाहागो जानानै थाबाय आरोखि
औ
दा गय होननानै बुङोब्ला जों बयबो मिथिखायो जोंनि आसामनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगायाव माने गयनि बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जायगा लायै जायगा गयनि बाहायनाया बेलेग बेलेग जानो हागौ बबेबा बबेबा जायगायाव जोङो ओ जाग्रा मुवा हिसाबै बाहायनाय जायो ओंखाम जाखांब्ला जानानै गय गयखौ जानानै जोङो ओ खुगाफोरखौ स्रां मोनो बिनि थाखाय बाहायनायखौ नुनो मोनो। आरो जोंनि बर' समाजावहाय बेनि अनगायैबो जानायनि अनगायैबो जोङो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि खामानिफोराव बाहायनाय नुनो मोनो आरो जोंनि बर' माहारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां बा मिथिंगाखौ सिबिनानै मोजां मोनग्रा हिसाबै जोंनि बर' सुबुं माहारिफोरा जोंनि जिउनि माखासे गोबां रोखोमनि फोरबो। हाबा हुखा बायदि रोखोमनि खामानिफोराव जोङो गयखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरो। जेरै बुंनो थाङोब्ला। जोङो फुजा होनाय बेबायदिनो माबा मोनसे सोरखौबा मान होना मान होनानै खावलायनाय। बेबायदिनो बायदि रोखोम खामानिफोराव जोङो गयखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरो। बेनि अनगायैबो जोङो।
गयखौहाय जेब्ला सोरबा गुबुन जायगानिफ्राय। सोरनिबा न'खराव आलासि फैयोब्ला बै आलासिखौ सिबिनो थाखायबो जोङो। गयखौ होनाय नुयो आरो बुंनो थाङोब्ला कें लियि गय जोंनि बर' माहारिनिल' नङा जोंनि सुबुं माहारिनि मोनसे आलासि सिबिनायनि बिदिन्थि। हिसाबै जोङो साननानै लानो हायो आरो।
दा आं गयनि बागै जा मिथियामोन नोंथांआ बेखिनि बुंबाय।
औ औ।
नोंथाङाबो आरो माबाफोर मिथिदेरोब्ला बुंनो हागोन दे नोंथाङाबो।
औ औ। जोंहा गय होननानै बुङोब्ला माने बर'फोरनि गेजेरावहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो गायबोखायो आरोना गायबोखायो जाबोखायो। गय फाथैयानो जाबाय बर'फोरनि माने आलासि सिबिनायनि बिदिन्थि। नोंथाङानो बुंलांखाबाय औ बे गय। हाफारिनि गेजेरजोंहाय माने दानि जुगावहाय माने गोबां रांखावरिबो आरजिनो हायो आरोना। गय बिफांफोरखौ ओ माबायदि गायोब्ला माबायदि मोजां जायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनोसै। जोंहा गयफोरखौ ओ औ गयफोरखौ ओ गायनायनि सिगां माने गय बिफांनिफ्राय जोंहा गुबुन गुबुन फिथाइफोरखौ हानग्रोनांगौ जायो आरोना हानखांनायनि उनावहाय ओ हानखांनायनि उनावहाय जोंहा बेफोरखौ माने बस्थायाव सोनानै ओ मुसि होनांगौ जायो आरो। मुसि होखांनायनि उनावहाय जोङो माने ओ बेफोरखौहाय जावैनो हायो आरोना औ जावैनो थाखाय माने जोंहा ओ जे जायगायाव जावैगोन बेखौहाय जोंहा मोजाङै जावग्लिनानै एबा हालेवनानै लाग्रोनांगौ जा जायो आरोना लोगोसे बेवहाय मोजां जानायनि थाखाय माने जोंहा हासारबो होनो हायो आरो जेरै गोबोरखि हास हासार ओ बोरमा खि हासार बेफोरखौ होनो हायो बेनि उनाव जोंङो गय जावैनो थाखाय ओ जेरै आलु गायनाय बायदि ओ बिदि माने एसे गोथौ खालामनानै ओ सिन बोनांगौ जायो आरोना औ बेनिफ्राय जोंहा ओ गयखौ जोङो ओ एक फुट एक फुट ओ गोजानै माने ओ दोननानै बिनि खर'खौहाय थिया खालामनानै दोननांगौ जायो आरोना। बेनि उनावहाय ओ जोंहा हाखौहाय होसिननांगौ जायो। ओ बेनि उनावहाय ओ हाख खौ होसिनखांनायनि उनावहाय जेरै मुसिनाय मुसिनाय जिगाब आरो। बेफोरखौबो होनो हायो जोंहा आरो हाग्रा बंग्रा दानस्रांनानै एसे। सायावहाय होनांगौ जायो आरोना आरो बिनि ओ गय दुनायख खौबो जोङो दानस'नानै होनो हायो गरम थायोब्ला माने ओ गरम जायोब्ला माने एसे ओ थाबैनो गाजा हरनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। बेनि उनावहाय जोंहा ओ बे ओ गय फुलि बानायनाया जोंना ओ खमैबाबो ओ सय मास एबा मास मोनबा बिदि ओ नि उनावहाय जोंहा गाजा बेरनायखौ नुनो मोनो आरो। गाजा बेरखांनायनि उन गाजा बेर खांनायनि उनावहाय जोंहा बेखौहाय ओ जान्दिसेसो जायोब्ला ओ जोंहा ओ बुखुनानै बेलेगावहाय जेरावहाय गय बागान खालामगोन बेफोरबायदियाव गायहैनांगौ जायो आरो। लोगोसेयैनो ओ जेरावहाय गय बागान खालामगोन ओ बेवहाय जोङो जावखुनानै लांनानै ओ गय फुलि जावैनायनि हाखौबो लांफानांगौ जायो बे ओ जा जावैनायखौ जावखु'नो थाखाय जोंहा सिखाजों हा हाख'नाय एबा खन्थाजों जावख'नायखौ जोङो नुनो मोनो बेनिफ्राय जोङो जेओ रावहाय गय बागान खालामगोन बेवहाय माने लांनानैहाय जोङो बिदिनो ओ आठ फुट नय फुट गोजानहालागै मोजाङै ओ सिदा सिदायै गायनांगौ जायो आरोना दानि बेलायावहाय माने ओ गय फुलि गायनाय ओ बेफोरबायदि गय बारि खालामनायनि गेजेरजोंहाय गोबां रांखावरि आरजिनो हासै आरो ना। ओ बर'फोरनि बेलायावबो बेनि उनावहाय जोंहा गय बिफांनि गेजेरजोंनो जोङो ओ गोबां रांखावरि आरजिनो हायो जेरै - गय बिफांनि सायावहाय जोंहा ओ फाथै मानला होनो हा हायो आरोओ मस्ला मस्लानि ओ बेफोरखौबो जोङो मानला होनो हायो आरो ना।
औ नोंगौ नोंथां!
बेनि उनावहाय जोंहा ओ गय फिथाइ मोननो थाखाय जोंहा बिदिनो ओ बोसोरबा सय बोसोर बेफोरबायदि नांगौ जायो आरो ओ बेनि उनावहाय जोंहा गय ओ फिथाइखौ मोनलांबाय थानो हायो आरो बेनिफ्राय जोङो ओ गयनि जौ जग बानाय होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ गयनि बाहायनाय होननानै बुङोब्ला जों हा ओ गयखौथ' जोङो गोबां ओ बायदि बायदि खामानियाव बाहायो बर' बेनि बेलायावहाय ओ गिबियावनो जोंहा आलासि सिबिनायाव गयखौ बाहायनाय जायो आलासिफोर फैयोब्ला गुबुननिफ्रायहाय फार्स्टआव जोङो ओ साहा लोंहोगोन साहा लों खांनायनि उनाव गय जाहोगोन बेफोरबायदि जायो आरो बेनि उनावहाय जोंनिया आ हाबा हाबानि बेलायावहायथ' बर'फोरनि हाबाया जादों ओ गय गैयाबालानो जाखाया माने गयनि ना गयनि नांथारगौ आरो गयखौ नांथारगौ जायो। बेनि थाखाय माने हाबायाव बाहायनाय जायो ओ लोगोसेयैनो ओ जेरै बेबायदि फुजा सुजा खेराइ सेराइ बिदिनो ओ गार्जा होनाय बायदि बायदिफोरावहाय जोंङो गय फाथैफोरखौ जोबोद गोनांथार जायो आरो बेनिफ्रायबो जोङो ओ बेनिफ्रायबो जोङो जेरै ओ बाथौआव होनाय बायदि बायदिफ्रावहाय आरो लोगोसे ओ गोदो गोदायनि समाव जोङो नुनो मोनदोंमोन जे जेरै हाबा साबानि खबर होयोब्ला जोङो गय फाथै होनानै ओ लिंनाय जायोमोन। एबा खावलायनाय जायोमोन हाबा जानो थाखाय बेफोरावबो जों माने बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन आरो बेनि अनगायैबो जोङो माने ओ दाबायदियावहाय ओ गयनि बेसेनफोरखौ जोबां गोबां जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। जेरै होनोब्ला सेरसेयावनो जोंहा ओ बिदिनो ओ पन्सास थाखा सल्लिस थाखा जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो। बेनि थाखायनो माने दानि जुगावहाय जोंहा गय बागानफोरखौ गोबां ओ बानायसै आरो सुबुं माहारिफ्रा औ आरो लोगोसेयैनो गयनि गेजेरजोंहाय जोंहा गोबां रांखावरिबो आरजिनो हायो गयफोरखौ जोङो ओ जायोब्लाबो मोजां एबा जायाब्लाबो मोजां आरो ना। खायसेया ओ जानानै मोजां मोनो खायसेया जायालासिनो थानानै मोजां मोनो औ। गयनि गेजेरजों जोंहा बेमार आजाराबो सन्देरनो हायो जेरै होनोब्ला जोङो गयजों गय फाथै सुनै बेफोर बिसोर मोनथामखौ जोङो जानांगौ जायो ओ जाय सुनैया जोंनि थाखाय माने गाज्रि आरोना ओ जेरै होनोब्ला जोङो सुनै जा बेफोरबायदि गय जाबाय थायोब्ला माने उदैयाव अन्थाइ बेफोरबायदि जायो होननानै जोङो मिथिनो मोनो आरोना
औ नंगौ नोंथां।
नि थाखाय माने खायसे दायो सुबुंफ्रा जाला एबा जानायखौ जों नुला आरो ना। गयनि ओ गेजेरजों जोंहा गोबां ओ बायदि बायदि जाग्रा मुवा बेसादफोर बाहायनाय जायो। जेरै होनोब्ला ओ केपि सिकर सिगनेसार बायदि बायदिफोरखौ जानायखौ जोङो नुनो मोनो बेफोरबायदिखौ माने गयखौनो बानायो आरो ना। जेरै होनोब्ला गय खौ सिंखावनानै ओ गोबां सान्दुंङावहाय रानख्रेब होनानै गरम सानदुंआवहाय रानख्रेबहोनानै जोङो बिदिनो इन्डास्ट्रिफ्राव बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो। सुफारि बायदि बायदि फानफ्रावबो जोङो होनायखौ नुनो मोनो। बेफोरनि गेजेरजोंहाय माने गुबुन जायगायावहाय जोङो दैथायहरनानै बे बेफोरबायदि ओ स्कर सिगनेसार बायदि बायदि बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिदिनो केमिकेल बायदि बायदि होनानै बेफोरो जायो आरो।
औ।
खायसेयाहा गोबां रांखावरि खामायनायाव बेफोरबायदिखौ बाहायो। लोगोसेयैनो गयनि जौगानायखौ जोङो नुनो मोनबाय। गोदो माने ओ गोदो माने बेफोरबायदि हाबा हुखाफोराव बाहायनायखौल' जोङो नुनो मोनोमोन आरो। गोदोनि समावहाय जोंहा बेफोरबायदि गिदिर गिदिर बारि बागानबो बानायामोन गयनि हाय गय फाथैनि नाथाय दायो गोबां बिदिनो गय फाथैनि सायावहाय माने गोबां बारि गिदिर गिदिर बानायनायखौ जों नुनो मोनसै आरो आरो गोबां रांखावरिबो मोननो हासै गय गायनायनि गेजेरजोंहाय औ गोजोननाय थाबाय होनबा नोंथां
गोजोननाय
जों गय फाथैनि सायाव सावरायनो मोननानै
औ औ
खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय सावरायनानै